हो अ नोंथां फ्रि दंबावो ना दायो?
औ आङो ओरैनो दङो नोंथां।
रायलायनो हागोन ना?
अ रायलायनो हागोन दे नोंथां।
अ टपिकआ जाबाय नोंथां जोंना सासे लेखा गोरों आरो सासे लेखा रोङै सुबुङा माबायदि जायो
औ औ सावरायनो हागोन नोंथां।
अ अ नोंथाङा ओ सासे माबायदिखौ लेखा गोरों सुबुं होननानै बुङो एसे आरो सासे लेखा रोङै सुबुङा मा बिायदिखौ बुङो एसे खोन्थाना होलाय नोंथां।
दा लेखा गोरों आरो लेखा रोङै सुबुं दा बेनि सायाव बुंनांगौआथ' गोबां बुंनो हायो। लेखा सासे लेखा गोरोङा ओ मोननै गुनखा बुजिनो हायो ।मोनसेया जाबाय सोलोंथाइनि जि दिप्ल'मा आरो मोनसेया जाबाय आखुथायाइ दा सासे मानसि सेया जुदि नोङो फरायोबा लेखा फरायबा बे मोननै आखुथायखौ मोनगोन आरो मोनसेया जाबाय लेखा लेखा रोंनायनि मोनसे दिप्ल'मा आरो गुबुन मोनसे आखुथाय। दा जोंङो सासे लेखा गोरोङा जेब्ला दिप्लमा लायो अब्ला बेहा माबा मोनसे सरकारि साख्रि मोनगोन
साख्रि मोननानै बियो गोबां बिबांनि दरमा मोनगोन दरमा मोननानै गावनि न'खरखो बियो एसे गोजौआव बा मोनसे स्टेेनडार्ड जिउ खांनो हायो आरो जिहेथु बिनियाव राङा एसे गोबां जागोन नालाय दा बे बेलायाव बियो गावनि न'फोरखौ मोजां बानायनानै बा गावनि जानाय लोंनाय बेफोरबायदि स्टाइलखौ बियो सोलायनो हागोन आरो फारसेथिं बेमार आजार जायोबा एसे नायनो खरस थागोन नालाय बे बेमारफोरखौ थाबैनो फाहामना लानो हागोन आरो दा बे जाबाय सासे ले लेखा रोंनायनि बेलायाव जागोन दा आरो जोङो लेखा रोंनायाव जुदि बियो आ आखुथायखौ लांफायोब्ला बा बिनि जुदि आखुथाया मोजां जायोबा बिनि आखल आखुआ मोजां जायोब्ला बिनि मावनाय दांनाया मोजां जायोब्ला बेखौ गोबां सुबुङानो अनसायगोन बा गोबां सुबुङानो बेखौ मोजां मोनगोन बयनिफ्रायबो बियो मान मोनगोन दा आरो होमबानिया बिनि खामानि नि मावनायाबो गासै सुबुं माहारिनि मोनसे खामानियाव गोनां जागोन बा बियो गासै सुबुं मारिनि मोजां सानगोन बयनिबो मोजां साननानै बिथाङा खामानिखौ मावगोन
बे लेखा गोरोंजों लोगोसे आखल आखुआ मोजां जाफायोबा आरो दा बिनि उनाव जोंङो लेखा रोङै बुङोब्ला बिथांनो बिनियावथ दिडप्लमा थानाय नङा दा बिथाङा ओ मोनसे साख्रि मोन नायनि लामानिफ्राय जानगाराव थानांगोन आरो लोगोसे बिथाङा जुदि आखल आखु खुथाया मोजांब्ला
नङा होमबा बिथाङा एसे एनै जुदि साननो रोङोब्ला बिथाङा बिजनेस खालामनानै बा बायदिसिना रां खालामनानै बियो फैसा ओ आरजिनो हागोन आ आरो लोगोसे बिथाङा जुदिखा लेखा हा रोङोब्लाबो बिथाङा आबाद मावनानैनो गोबां रां खामायनानै बिथाङा गावनि न'खर न'खरखौ सालायनो हायो आरो दा बिथाङा आ आबाद मावनायनि सायाव सोनारगोन बा लेखा रोङै सुबुङा बांसिन आबाद मावनाय बा खस्थ खालामनानै ओ रां खामायनायनि सायाव सोनारगोन बिथाङा जुदि अलसिया जायोबब्ला लेखा रोङै अलसिया जायोब्ला बिथाङा खामानि दामानि मावाब्ला बिथाङा मोनसे समाव ओ खैफोदाव गोलैगोन बा रांखान्थिनि आं खालाव गोलैगोन ।रांखान्थिनि आंखालाव गोलैयोब्ला बिथाङा माब्लाबा बेमार आजार जायोब्ला थाबनो हस्पिटालफ्राव नायनो हानाय नङा रांनि आंखालाव। दा बेफोरबायदिमोन गोबां जें नाफोरा नुजाथिगोन बिथाङा न' बां मोजां लुनो हानाय नङा । ओ बिथाङा गाननाय जोमनाय मो जां गाननाय जोमनाय बायनानै गाननो हानाय नङा ।लोगोसे बिथाङा
बिथांनि थानाय जिथु जिउ खांनाय राहा बे खांनाय राहाया मोनसे गाहाय लेभेलाव थागोन आरो। दा जुदि बिथाङा आरो जुदि लेखा रोङाब्लाबो बिथाङा जुदि आखल आखुवा मोजां ब्ला बिथाङा जुदि हार्ड लेबार खालामनो हायोब्ला, गोबां आबाद मावनो हायोब्ला ओ बिथाङाबो गोबां आबादनि फ्रा रां खामायनानै गावनि जिउखौ औ गेजेर लेभेलसिम बिथाङा सौहैनो हागोन बा ओ गावनि जिउआव नांगौ जानायफोरखो रां खावरि नि गेजेरजों बुथुमनो हागोन। दा मा होनो बेमार आजारफोर जायोब्ला गोलफोराव औ। रांखान्थि थायोब्ला ओ थाब बेमार जाब्लानो जों मेडिकेलफ्राव थाब ट्रिटमेन्ट लानो हागोन। दा बेफोरबादिनो जोङो ओ मा होनो ओ ला-ला आंखाल लेखा रोङैब्लाबो जोङो बेखिनिखो जोङो मावनो हा हायो आरो। दा मेन बाथ्राया जाबाय गोसोआव बोलो थानांगोन। गोसोआव बोलो थानांगोन आरो मानसिया मावथि जानांगोन लेखा रोङैब्लाबो मावथि जानांगोन अलसिया थाबा जानाय नङा। नाथाय लेखा रोङै सुबुंआ ओ लेखा गोरोंनां सुबुङा साख्रि मावनायखो लेखा रोङै सुबुङा मावनो हानाय नङा आरो।
दाजोङो जिहेतु औ फारसेथिं लेखा जोंङो फरायबाय थानाय समाव लेखा गोरों जायोब्ला बेवहाय जोंहा गोबां गियान बुथुमनो हायो। गोबां खौरां बुथुमनो हायो। दाब दाब जायगानि जों खौरां मोनो गियान बुु बुथुमनो हायो दा बेफोरबायदिनो जों बायदिसिना गासै सोरबिथिंनि तु जौगानायखो जोङो लाबोनो हायो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा नोंथाङाबो औ।
औ औ दे दे सोंदे नोंथां।
औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो। दा जोङो माबायदि लेखा गोरों लेखा रोङैया जों दा समाजाव थांना थानायाव जिउ खांनाय राहाया माबा बायदि गोहोम गो ग्लैयो लेखा रोङाब्ला, बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
जों लेखा रोंनाय सुबुंनि साननाय हनाय माने बेलेग जायो माने आरो सासे लेखा रोङै सुबुंनि साननाय हनाया लेखा गोरों सुबुंनि साननाय हनायजों माने रुजु जाया। जोङो लेखा गोरों जानाय लोगो लोगो जोङो लेखा गोरों जानाय लोगो लोगो जोङो दानि गोदान मुगाजों माने सलिलांनो गोरलै एबा इजि जायो माने। सासे लेखा रोङै सुबुङा माने दानि जुगाव माने ओ सोलिलांनो एसे गोब्राब जायो। दानि जुगावथ' माने ओ लेखा ओ सोब म मुवा बेसादफोरनि दामफोर बो बाराय जोब्बाय नालाय माने आजिखालि माने फैसा खामायनायाबो एसे गोब्राब जाबाय। बेनि थाखायनो माने लेखा गोरों सुबुंफोरनि थाखाय माने इजि जाथारगोन आरो। आरो लेखा रोङै सुबुंफोरनि थाखाय माने फैसा थाखा खामायनाय आरजिनाय बेफोरावहाय एसे खस्थ' जायो नालाय। बिसिनि थाखाय माने एसे गोब्राब जायो आरो थांनानै थानायाव आरो लेखा रोङोब्ला माने ओ गावखौनो माने ओ समाजाव मोजां सुबुं महरै सिनायथि होनो हायो आरो। सासे लेखा रोङै सुबुंखौ दानि जुगाव माने रावबो बेसेन लेन होआ आरो। आरो जों माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्लाबो आन्दायनानै थानांगौ जायो आरो। लेखा गोरों माने सुबुंनि थाखाय हाजार गिदिर खामानियानो जा माने एसे एनै माने सोलोंनो माने गोरलै सोलोंनो गोरलै जायो आरो आरो लेखा रोंनाय लोगो दानि जुगाव जोङो हाथरखिसिमबो थांनो हायोमोन अखाफोरसिमबो थांनो हायो माने सासे लेखा रोङि सुबुङा जों बेबायदि माने थांनो हाया आरो जिफाइब जि खामानिफोरखौ मावनो नागिरदों बेफोरखौ मावफुंनो हाया माने आं आरो नोंथाङा माबा मोनसे सोंबावगोन नामा हेलौ खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां औ औ खोनादो दे बुं नोंथां
नोंथाङा आरो माने लेखा गोरों आरोेखा रोङैनि बागै एसे बुंबावनो हागोन ना लाइफ स्टाइलनि बागै बुं दे नोंथां लाइफ स्टाइलनि बागै बुं
औ औ दा जोङो लेखा रोङैफोरनि जिथु थानाय थानायफोरा एसे सरासनस्रा जायो बिथांनि गाननाय जोमनाय एसे सरासनस्रा जायो बिथांनि मावनायफोराबो एसे सरासनस्रा जायो था जों लेखा गोरोंफोरनि जिथु थानाय लाइफ स्टाइल बे लाइफ स्टाइला एसे गोजौ लेभेलनि जो गाननाय जोमनायफोरा एसे स्टडार् जायो। दा मानो होनबाथाय जों बेखौ सासे लेखा गोरों बा साख्रि मावनाय बिथांमोननि जिहेथु थानाय थानाय बा जानायफोरा एसे स्टेेनडार्ड जानांगोन जिहेथु जोङो जोंनि इयुन जोलैया सानफ्रोमबो लेखा गोरों दों था बायदिसिना साख्रि मावनाय बेफोरखौ फल' खालामो ना साख्रि मावनायनि स्टाइला माबायदि बा साख्रि मावोबा जों मा मा मुलाम्फा जायो गोबां रांखान्थियाव जोङो हेफाजाब मोनो बायदिसिना जोंनि नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ मुवा बेसादफोरखौ जोङो गोरलैयैनो बायना लानो हायो दा बेफोरखौनो ज नोजोर बो बोनाय जायो आरो दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै इयुन जोलैया फल' खालामो दा बेखायनो सासे साख्रि मावनाय बा सासे ओम- ओम मा होनो लेखा गोरोंफोरनि थानाय स्टाइल बा मावनाय दांनायफोरा मोनसे खाबजानाय बा बा समाजजों गोरोबनाय जायोब्ला मोजां जायो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ आरो लेखा रोङैनिखौ फोरमायनाय एसे नोंथां लेखाय रोङिनि लाइफ सटाइलखौ
अ लेखा रोङै दा लेखा रोङैखौ बुंनो थाङोबाथ' दानि जुगाव लेखा रोङै जोंनिआ गोबां खम जानो खम जाबाय बा फ्रायानो एसेबाबो लेखा फरायनाय जाबाय दा लेखा रोङैफोरा सरासनस्रा थायो जिहेथु जोंनिया मा होनो
सा ओरैबायदि मोनसे समाजाव ओरैबायदि मोनसे बाथ्राया बेरखाङो बा लेखा रोङो खामानियाव गैया बा लेखा रोङैया जाम्बा जानानै दङ बा लेखा रोङैनि बाथ्राखौलाय मा खोनासंनो लेखा रोङैनि मानसिनि खामानि मावनायलाय मा मोजां जानो दा बेफोरबायदि मोनसे ओ मोनसे गाज्रि साननायफोरा फैयो आरो खिन्थु बेबायदि नङा जे लेखा रोंनायनि मावनाया मोजां नङा बा लेखा ओ रोंनायनि लेखा रोङैनि मावनाय साननायफोरा मोजां नङा बिदि नङा लेखा रोङाब्लाबो बिथाङाबो मोनसे बिथांनि आखल आखुआबो मोजां थायो बा बिथांनि मावनाय दांनाया खामानिया समाजाव गोरोबथावना जायो मेन मा होनो गुदि बाथ्राया जाबाय मा लेखा रोङाब्ला बिनियाव दिडप्ल'मा थाया लेखा फोरोंबा बेनियाव दिप्ल'मा थायो लेखा रोङाब्ला साख्रि मोना लेखा रोङोब्ला साख मोनो दा बेफोरबायदि मोन जोङो फारागखौल'सो नुनो मोनो आरो नाथाय आखल आखुनि जोङो फारागखौ बांद्राय नुनो मोननाय जाया आरो
उम नंगौ नोंथां नंगौ,
दे होमबा नोंथां जोङोथ' गोबां सावरायबायबो, ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
अ आंबो नोंथांनि बाथ्रा माखासे बाथ्राफोर नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो, नानै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाहरबाय। दे आंबो नोंथां नोंथांनि